उम नोथां मा खालामदों?
औ दं नोंथां ओरैनो माने ओंखाम जाखांना एसे बिसनायाव गोलांना दं नोंथां।
आदसा आदसा बिदिनो मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओमफ्राय बिदि जेबो गैया नोंथां बिदिनो दालि जहल ओमफ्राय बे फख्रियाव एसे आफाया एसे ना सारदोंमोन बेखौनो भाजा बानायदों नोंथां फ्राई बानायदों।
आदसा आदसा ना गिदिर?
औ नोंथां ना गिदिर मोनदों एस बे फौखा ना ना मा होनो बे।
औ औ आतसा।
बेखौनो बिदि बांद्रायथ' गिदिर गैया फख्रियाव बिदि एक देर केजिसो जागोन आरो नोंथां बिखौनो बानायबाय फ्राय।
आतसा आतसा। दे नोंथां खबरफोरा खौरांफोरा माबादि?
खौराङाथ' बिदिनो दा बरथ'मान दंथ'यो नोंथां बिदिनो गाज्रि आरो मोजांनि गेजेरावनो दंथ'यो।
आतसा।
नोंथांनियालाय?
आंबो दं बिदिनो नोंथां मा खालामनो उफाय गैया बिदिनो मोजां हामा गे जेराव दङ दा। बिदिनो नोंथांमोना गायनाय फुनाय जोब्बाय नामा?
औ नोंथां गायनाय फुनायाथ' जोबजोबाखै नोंथां।
आतसा।
बिदिनो आराय बिगासो गायनाय जाबाय आरो बिदिनो आराय बिगासो दंथ'र। दं आरो ना नोंथां गायनो हायाखै माने।
आतसा आतसा।
बे हाया गोथौ नालाय।
उम उम।
दैयाबो एसे बुरजायै दं नालाय बेनिखायनो गायथ'नोहायाखै नोंथां।
अ अ बिदिनो माने। ओ जोंनाबो बिदि दिनै बेलेगनिखौथ'। खिसुमान जोब्बाय जोबनायालाय इमफाय। ओ खिसुमाननिया दंबावो बिदिनो जोंना आर' दिनै हाल जांखारयाव। उथिबाय आरो ना नोंथां। ओ गोबावनि उनाव दिनै थिखांबाय हालजांख्रा। ओम। बिदिनो नोंथांमोननियाव बिदि ओ मा माबा आ दैफोरनि एसे उसुबिदाफोर जादों नामा।
दैथ' बिदि माने बांद्राय उसुबिदा जायाखै नोंथां।
आतसा आतसा।
जेनेबा बिदि बे आजिखालि बे सलार गैय सलार दंना।
औ औ।
बिदिनो सलारजों सेल'निफ्राय दै थिखां थिखांनाय सिस्टेमखौथ'। गभारर्नमेन्टआथ' बानायना होखादों नालाय।
आतसा आतसा औ।
दाथ' बिदि दैनि प्रब्लेम जाथ'नाय मोनाखै नोंथां।
आतसा आतसा ओम। बिदिनो होनबा बिदिथ' दैनि इदि प्रब्लेम गैथ'वा होमबा ना नोंथां।
अ गैथ'वा नोंथां गैथ'वा।
ओ बिदिनो नोंथांमोननाव बिदि। ओ ओ दैमाफोर एबा खाथि दं नामा दैमाफोर।
औ नोंथां बिदि खाथियावनो दैमा दं नोंथां जोंनियाव।
आतसा आतसा। उम बे उम दैमाफोर देरबाथाय दैफोर जालाबायो नामा नोंथां।
औ नोंथां बिदि जायो नोंथां बे जेनेबा दैमानि दैया बारिबाथाय
जेनेबा बे दैमानि दैयाथ' ओरैनो बाराया नालाय बिदिनो अखा गोसा हाबाथाय ओमफ्राय बे जेनेबा भुटानाथ' हगार हरो नालाय दैखो
आतसा आतसा
ओम ओंखायथ' बिदिनो बे दैया देरो होमबाना होमबाना जोंनिया गामियाव एसे अनिस स्थ' जायो आरो नोंथां
आतसा बिदि ओ प्रब्लेम जायो आरोना मानसि थानाय होबा
औ जायो नोंथां
अ आतसा बिदि ओम ओम ओम बिदि ओ दैबानाफोर जाबाथाय एसे उसुबिदा जाबाथाय ओ गभारमेन्टनिफ्राय एसे ओ माबा खालामनो फैयो ना सारभेफोर खालामनो फैयोना फैया?
औ फैयो नोथां बिदिनो जेनेबा दैमाबाना जाबाथाय बिदि रिलिफ होनो फैयो आरो ना।
आतसा आतसा
बिदिनो जेबो बिदि ओं जों दा संख्रै, दालि, माइरं बिदि एसे एसे होफैयो आरो ना।
आतसा आतसा बेयो नो नोंथांमोना बिदि ओ ओ दैबानाफोर जाबाथाय ओ ओ अबेयाव थायो नोंथांमोना न'आवथ' थानो हाया जानांगौ ओ
औ हाया नोंथां।
औ बबेयाव थायो नोंथां मोना?
बिदिनो जोंना बे गामिनि खाथि गामि मोनसे दङ आरोना।
आतसा आतसा
जेनबा बेयावनो थाहैनो गोनां जायो आरोना नोंथां जेनेबाथ' जोंनिया दैयाथ' बुरजा गिदिर जाबाथाय एसे न' फोराथ' लोंजोबखायो नालाय।
आतसा आतसा
बिदिथ' जेनेबा न' लोमनायाथ' दै बुरजा दैयाथ' बिदि लोमनायाथ' जोंना बु-बु-बु बुरजायानो लोमो लोमनाया हिन्थुनि बारगा जायो न' सिङाव आरोना न' सिंफोरावबो
आतसा आतसा बिदिबाथ' दैबानाया गिदिर जायो आरो ना।
औ नोंथां गिदिर जायो थानो हाया नालाय एसे जों गामिनि खाथियाव थाहैनो गोनां जायो। जेनबा बिसोरबोथ' जोंखौ दै बानानि समायाव थ' गासिबो मदद खालामखायो नालाय। बिदिनो बिसोरबो जोंखौ थानो जायगा होयो आरो ना।
आतसा आतसा
औ
होम बिदिनो होमबा ओ सरखारनिफ्राय एसे सहाय मोनो आरो नोंथांमोना न'।
औ बिजोंनो एसे ला स सहायथ' मोनखायो जेनबा।
आतसा आतसा बिदिनो नोंथांमोननि जा बिदि अखाफोर दाफोर हादों नामा?
दाथ' बिदि अखा गैथ'आ बे दाखालै हादोंमोन एसे।
आतसा आतसा
औ ओमफ्राय दिनैथ' सान्दुंआ एसे गोरायै होदों नोंथां जेनबा।
आतसा उम
बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा माइथ' हाल जांख्रा उथि उथिबाय नालाय दिनै ओमफ्राय बिदिनो खय बिगासो गायखो नोंथांमोना?
नोंथां उम बिदिथ' बारा गैनाया गैया बिदि ओ सय बिगासोखौथ' सिगांनो गायखांबाय बिनिफ्राय आराय बिगा दंमोन दिनै गायजोबनानै हाल जांख्रा थिखांबाय बिदिनो माने उम थिखा फोर बिदि होबायाखै आरोना नोंथां बिदि उम गामिनिनो बिनानावमोन दंमोन बिसोरनोनो एसे सावरि होबाय आरो नोंथां।
सोर?
बिसोरनो हाल जांख्राखौ थिखांना होबाय उम
ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना मा माइ गायदों नोंथां?
बिदि माइआथ' जोंना बंग' बुन्दु गायदों नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांमोना मा माइ गायदों नोंथां?
जोंना नोंथां बिदिनो रनजित गायनाय जादों नोंथां रनजित।
रनजित?
औ
आतसा नोंथां बिदिनो आं फंसे खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो हायोबा खोन्थाजागोन माने आंनि सोंनायानो जाहैबाय ओ माने नोंथां उम माइनि नामफोरा मा मा नाम दं? बिनिफ्राय मा टाइमाव मा माइ गायनांगौ बेफोरखौ एसे खोन्थाजागोनना नोंथां?
अह आंथ' बांद्राय बिदि मिथिया थेवबो आं जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव आरोना
आतसा आतसा
दैलां बोथोराव गायनायफोर खौ एसे एसे एला मोनथिगौ नोंथां माने आं बांद्राय न'आवबो थाया नालाय।
औ औ
बिदिनो आं दाबायदि सिजोनाव गायनायखौ खोन्थाजागोन आरो ना।
आतसा आतसा
जेनेबा दााबायदियावथ' मोबाया